हेलौ नोंथां
औ खोनादों ना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां गोजोन हर नोंथां।
औ गोजोनहर नोंथांनिसिमबो
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
नै आङो दा जिरायनानै दङ।
अ नोंथां नोंथाङा बर'नि हाबा जानायनि नेमखान्थिफोरखौ मिथियोना नोंथां?
अ अ
औ नोंथां आंबो एसे ओ हाबा जानो नागिरदों नालाय नोंथां बेनिखायनो नोंथाङा बे बर'नि एसे हाबा जानायनि नेमखान्थिखौ आंनो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
अ आङो फोरमायनो सानदों बर'नि हाबा मानसिया जिउहाय उजिनानै हाबाखौथ' जाखायो जोनोम हाबा थैनाय बेफोर ओम-माने सुबुंनि मोनसे नेम खा हाबा होनोबा जोङो सासे हौवा सासे हिनजावनि गेजेराव जुलि जानायखौहाय फोरमायो आरो ना हाबा हाबाया होननानै बुङोब्ला आङो जोंनियावहाय जेरै सोंनानै लायनाय दं, दोन खारनाय खार सननाय आरो बोनानै लायनाय दखा हाबनाय आरो गोरजिया लाखिनाय बिदि हाबा दं आरो बर'नियावहाय आङो फोरमायनो सानदों सोंनानै लायनायनि हाबा एबा बे सोंनानै लानाय हाबाय जोंनि समाजनिहाय गनायजानायसिन आरो देरसिन हाबा होनानानै जोङो बर' समाजावहाय बेखौहाय फोथायो आरोना खोनादोंना नोंथा।
औ नोंथां खोनादों
अ बेखौहाय जोङो जेब्ला मोनसे गामियावहाय जेब्ला हाबा जानो गोनां हौवा थायोब्ला ओ आरो बिनि बिदिनो जोरै गुबुन मोनसे गामियावहाय हाबा जानो गोनां हिनजाव थायोब्ला जोङो बेफोरखौहाय नायनो थांनाय जायो आरो जै हाबा जानो गोनां हौवानि न'खरावहाय बै हाबा जानो गोनां हिनजावनि न'खरावहाय नायनो थाङो आरो। बियो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय आरो दासिमबो सोलिबोनाय दं गासिनो दं आरो बे नेमावहाय।
जेरै गामिनि जेरै गावबुरा आरो गामिनि जेरै बै सो जानाय बैसो सुबुंफोरखौहाय लानानै ओ नायनाय जायो आरोना बै हाबा जागोन हिनजावनि न'खराव थांनानैहाय जोङो नायनाय जायो जाय बेखौहाय जोंनियाव हिनजावखौहाय जेरै जोंनियाव बर'फोरनियाव बाथ्रा फाव दङ जेरै जेराव थुरि नुयो बेयाव बाथि गारो होननाय जेरै हिन्जाव हाबा जानो गोनां हिनजाव थायो बेहाय हाबा जागोन हौवायाहाय नायनो थाङो आरो। बेखौहाय जोङो बर'फ्रा नायनो थांनायावहाय जोङो ओ जोंनि बर'फोरनियाव मोनसे नेम दंमोन आरो जाय हाबा जागोन बे हिनजावनि न'आवहाय हौवा गो दानिया थांनाय सुबुंफोरा जेरै आसान सांखा बिदिखौहाय थेबनानै गारबोनाय दंमोन आथिखालावथ' दा उखुम उखुमनि न आवहाय थेबना गारबायमोन आरो नाथाय आथिखालावथ' जों उखुमनि न'खौ नुनो थांलिया जेरै स बेफोरखौहाय जोङो हिनजावनि न'खरावनो आखाइफ्राव गथायनानै गारबोनाय जायो आरोना बेखौहाय जोङो हप्तासेनि गेजेराव हैफिनाब्ला सुबुं बे हिनजावनि न'खरनिखौहाय जोङो हाबायाव फोथायो माने हाबा खौ जागोन होननानै जोङो सुबुंफ्रा फोथायोमोन आरो बेखौ हैफिनाबाथाय बे बिदि हैफिनाबाथाय जोङो जेरै आ हौवानि न'खरनिहाय हौवाजेरै गामिनि सुबुंफोरखौ खौ लानानैहाय जेनो कबिराखौ थांनाय जायोमोन आरो अक्ट'फोरखौहाय थि खालामनोहाय थांनाय जायो आरो जेब्ला अक्ट'फोरा थि जायो अब्ला जोङो हिनजाव गोदानखौहाय लायनो थाङो ओरै हाबाफोरावहाय जोङो गामिनिफ्राय जै गामिनि बोराय बुरि जेरै गावबुरा बेफोर आरो गामिनि बैराथि जरा आरो बारलांफा बेफोरखौ लानानैहाय जोङो लायनाय जायो आरो
अ बेनि बेनि अनगायैबो जोङो नायनो थांनायावहाय जोङो बैरथि जरा बेहाय माखासे लानानै थांनाय जायो आरो हिनजावखौ लायनो थांनायाव जोङो हिनजावनि जेरै माखासे गानग्रा जोंङो गानग्रा अ गानग्रा जोमग्रा जेरै सना रुफ्रा दख'ना जेरै जोमग्रा बेफोरखौ लानानै गानहोनानै हिनजाव गोदानफोरखौहाय लानानै फैनाय जायो आरोना बेफोरखौ लानानै फैनायाव जोङो जेरै सिगाङावहाय जोंनियावहाय बारलांफाया माखासे नेम दंमोन आरोना जेरै जेरै थिंख्लि बाननाय जेरै बेफोरहाय अमा खावथां जेरै अमाफोरखौहाय खावसे लानानै हिनजावनियाव थांनाय जायोमोन ओमफ्राय हिनजावनियाव खावसे गारबोनानै खर'फोरखौल' लानानै फैनायनि नेम दंमोन आरो दानि आथिखालाव नाथाय बेफोरनि नेम नुनो थांलि आरो बे जेब्ला हिनजाव गोदानखौ लाबोगोन अब्ला जों बे अमाखौ खावसे गारबोनानै बारलांफाहाय बे अमा खर'खौ लानानै फैनानै अ हिनजाव गोदानखौ लाबोबला लामा लामा बरायनायाव मोसाबोनाय जायोमोन आरो बाननानै बेफोराव माखासे खुगा मेथाइबो दंमोन आरो जोंनियाव ओमफ्राय बेफोरखौ बिनि अनगायैबो दङ जोंनियाव जोंनियावहाय जेनेबा बेफोरखौ बरायनानै लाबोनानै जों हौवानि न'आव सफैयोब्ला जोङो हिनजाव गोदानखौहाय बरायनानैहाय जोङो साहानि न'आव सोनानै दोननाय जायो बिनि उनाव जोङो बे हिनजाव गोदानखौहाय खोनादोंना नोंथां हिन्जाव गोदानखौहाय ओ जोङो जेब्ला हाबानि टाइम जायागौ माने जोङो सिङाव सोनानै दोननाय जायो जेब्ला जोङो बेखौ बरनगोन अब्ला जोङो सिगांनि समाव जोंनियावहाय बर'नि बे हाबाफोरावहाय जेरै दामुनाय बेम फाटिफोर बेफोरखौहाय जोङो नुनो थाङोमोन आरो जेरै सिफुंनि मेम आलादा आलादा दं आरो बेफोरखौहाय बिनि बेफोरखौहाय दामनाय जायोमोन बिदिनो जोङो हाबाफोरबो जोंनियाव खायफानियाबा ब्रह्म धोरोमनो जायोमोन आरो खायफाबा जोंनियावहाय हाबा होननानै बुङोबो बिदि हाबा हाथासुनि बेफोरबो दं आरो ब्रह्म धोरोमनि सुबुंफ्रा ब्रह्म धोरोमनिजों आवाथि सावनानै होनाय जायो आरो बेबायदिनो बर'नि बिदिनो हाबाया जोबनानै थाङो हाबा जोबखांनायनि उनाव जाहोनाय लोंहोनाय जायो आरो जेरै गामिनि सुबुंफोर आरो हा हिन्जाव गोदाननिजों फैफानाय सुबुंफोरखौ जाहोनाय जायो जाखांनायनि उनाव जेब्ला से हप्थासेनि उनाव एबा स्नि ओ स्नि एबा दाइन साननि उनावहाय हिनजाव गोदाननि न'आवहाय जेरै आलासि जाहैनाय जायो गिबि साननि हाबानियाव बेखौ जोङो आथिमंगल बुंनाय जायो बेवहाय जोङो हिनजाव गोदान आरो हौवा गोदान जेरै हिन्जाव गोदान आरो हौवा गोदानाहाय सानै हिनजाव आरो सानै सेंग्राखौ लानानै हिनजाव गोदान न'आव गिबि गिबि बेनि थाखाय आलासि जाहैनाय जायो आरो बेवहाय जोङो माखासे जेरै जाग्रा लोंग्रा जेरै साहा मुरि सिनि थांखु ओ बिरिफोरखौ लानानै थांफानाय जायो आरो बेहाय जाहैनायावहाय जोङो दाउला दाउ आरो दाउजो लानानै थांनाय जायो आरो बेखिनो ओ सेंग्रा सिख्लाफोरखौहाय जाहोनाय लोंहोनाय जायो बिनि उनाव अखानायैहाय जोङो फुङाव जेनैबा अखानायै फुं समनिफ्रायनो गामिनि गामिनि सुबुंफोर आरो जाथि खुरमा बाय बाहागिफोरखौ जाहोनाय जायो आरो बेनियावनो जों हाबायावहाय माखासे ओ माखासेहाय अन्थोबफोर एबा थाखा फैसाफोराय हरफानायखौहाय नुनो मोनो आरो बेबायदिनो जोंनि बर'नि हाबाफोराहाय बिदिनो जोबनानै थाङो आरो नोंथाङाबो जोंनि बर'फोरनि माबाखौ फोरमायनो सानदों नामा
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय ओ नोंथाङा आंनो माखासे बर'नि हामानि सोमोन्दै गुवारै फोरमायना लांबाय आं बे नोंथांनि फोरमायनायनिफ्राय गोबां सोलोंनानै लानो हाबाय नोंथां बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय ओ दा आं नोंथांनो बर'निनो दोरोङारि दामग्रा देग्रा आगजु बेनि बारै आं नोंथांनो सुंद'यै फोरमायनो सानदों नोंथां नोंथाङा खोनासंगोन ना
औ औ खोनासंगोन
ओ बर'नि दामग्रा देग्रा आगजुफोर होननानै बुङोब्ला जोंहा खाम जथा सिफुं सेरजा ओमफ्राय जाब जाबख्रिं ओ थरखा बेफोरनो गाहाय आरोना नोंथां गंगोना बे होननो गाहाय ओ जोंहा बेफोर दामग्रा दुग्रा आगजु खौ बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो रंजानाय फोरबो माखासे ओ मेथाइ खननाय ओ ओ फाव दिन्थिनाय ओ बेजोंनो लोगोसे धोरोम सिबिनाय ओ बिदि बायदि गोबां खामानिफ्राव बे जोंनिया दामग्रा देग्रा आगजुफोर खौ बाहायबोदों आरो नोंथां ओ बेखौ बियो बर'नि मोनसे ओ बेसेन गोसा ओ दोरोङारि होननानै बुंनांगोन नोंथां ओ बेखौ जोङो खालि बर' समाजावल' बाहायनाय नुनो मोनो आरो बेखौ बर समाजनि सुबुंफोजोल' ओ बाहायनानै दामबोयो ओ बेफोरो बेफोरो जोंहो गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौमोना ओ बे फोरखौ बानायनानै बाहायबोदों आरो दामबोगासिनो दङ।
अ अ।
ओ बेफोरखौ जोंहा मा मा फोरबोआव दामो होनबा बे दामग्रा देग्राफोरखौ जोंहा गिबियावनो बुंनांगोन ओ बैसागु मोसानाय जोंहा बैसागु मोसानायावबो बेे दामग्रा देग्रा बेफोरखौ बाहायनाय जायो। बेजों लोगोसे जोंहा बुंनांगोन धोरोम ओ सिबिनाय जोंनि बर'नि बाथौ धोरोम सिबिनाय जेरै बर'नि बाथौ धोरोम सिबिनायाव जोङो जोङो दङ जोहा जाहैबाय खेराइ फोरबो गारजा होनाय फोरबो आरो बायदि बायदि बाथौआव आरज गाबनाय समाव बैफोर खाम सिफ सिफुं जथा सेरजाफोरखौनो दाम बाहायनाय जायो एबा दामनाय जायो आरो नोंथां बेजों लोगोसे जोंहा रंजानाय बाजानाय रंजानाय बाजानायाथ' जोंहा बैसागु बोथोरावनो थांखाबाय बेवबो रंजानाय बाजानायाव जोंहा बेफोरखौ लांफायो बेजों लोगोसे जोंहा दोरोङारि खुगा मेथाइफोर एबा मोसानायफोर जेरै बागुरुमबा मोसानाय जेरै खुगा मि मेथाइफोर खननाय बेफोराव जोङो बै दामग्रा देग्रा आगजुफोरखौ बाहायनाय जाया आरो बेजों लोगोसे जोंहा हाबा खेरायावबो जोंहा बे दामग्रा देग्राखौ बेखौबो बाहायनाय जायो। ओ बेजों आरो बुंबावनांगोनदि जोंहा ओ जेरैहाय मागो फोरबो जायखै दमासि होननाबो मिथिनाय जायो बेयावबो जोंहा गाजा गोमजायै बे ओ खाम सिफुं जथा सेरजाखौनो बाहायनाय जायो आरो ना नोंथां गुबैयै जोंहा बाहायनाय जायो होनबा खेराइ फोरबोआव जोंहा बर'नि ओ बाथौ धोरोमनि खेराइ फोरबो बे दामग्रा देग्रा आगुु नङाबाबो जाया आरोना नोंथायां बेनिखायनो बे दामग्रा देग्रा आगजुआ बर'नि धोरोमारि दामग्रा देग्रा आगजुआ धोरोमजों लोगोसे जोंनि ओ बर' हारिनि ओ एंगार हायै मोनसे दोरोङारि मोनसे आगजु महरै ओ सिनायथि होजायो आरोना नोंथां बेखौ जोंहा ओ गोबां मुवाफोरनिफ्राय बानायनाय जायो ओ जेरै जोङो आं नोंथांनो खाम बानायनायखौ बुंनोसै जोंहा बे खामखौ जोंहा माबाजों बानायनाय जायो जेरै गाम्बारि बिफां नङाबा दुम्ब्रा खावसानि बिफांखौ जोंहा एसे सेरेरे नायनानै बेयाव बेयाव गेजेराव। ओ गुदुं फलंनानै ओ गुदुं दानख'नानै एसे बे गुदुंखौ गुवार दानख'नानै गोबाल' दोननानै जोंहा बेयाव ओ मैसो बिगुरनि सामब्राजों ओ बेखौ थुमनानै जोंङो बे खामखौ बानायनाय जायो आरोना नोंथां लोगोसे जोंहा सि सिफुङा जोंहा गोबां रोखोमनि औवाजों बानायनाय जायो जेरै बे औवा थेरे बेफोरजों बानायनाय जायो आरो ना। सिफुंआो जोंहा गोबां रोखोमनि थायो जेरै गरमबा सिफुं थानाय गुदुं ओ गरमबा गुदुं थानाय सिफुं बेनो बेजों लोगोसे ओ गुदुं थानाय सिफुं बिदिनो आरोना नोंथां बेखौ जोङो गुबुन खामानियाव बाहायो। बेजों लोगोसे जोंहा बुंबावनांगोन ओ सेरजा सिफुं थांबा ओ खाम थांबाय। ओ सिफुं थांबाय दा बुंनांगोन सेरजा सेरजाखौ जोंहा